हेलौ
औ नोंथां खोनादों
औ औ गोजोन सानजौफुनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय ओ औ नोंथाङा दा औ नोंथाङा दा फ्रियैनो दङना?
औ नंगौ आंङो दा बे समाव फ्रियैनो दङ दा थांजों आं सावरायनो थाखाय ओ सम होनो हागोन।
औ अब्ला जोङो दा मोसानाय ओ आयदानि सायाव ओ नोंथाङा माबाफोर मोनथियो नामा बेखौ सावरायना होनो हागोन नामा?
ओ जागोन नोंथां मोसानायथ' माने बर'फोरनि दोरोङारि मोसानाय नङा होमबा? औ। अब्ला नंगौ। जोङो मोसानाय होनोब्ला जोङो गुबैयै नायनो थाङोब्ला
बयनिबो ओ समाजाव मोसानाया दङ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ। दा जोङो बर'फोरनि मोसानायनि जोनोमखौ नायनो थाङोब्ला माखासे धोरोमारि बिथिंनिफ्राय फैदों होननानै बुंनानै लानांगोन। दा बे धोरोमानो जाहैबाय बाथौ धोरोमनिफ्राय जों फैदों जेराव बर'फोरा ओ बोसोरफ्रोमबो बा माखासे समाव ओ खेराइ फुजा होनाय जायो। दा बे खेराइ फुजायावनो जोङो स्रा स्रायै नुसारनो हायोदि बर'फोरा ओ मोसानायखौ बेनिफ्राय जागायजेनदोंमोन होननानै बुंनो हायो जेराव खेराइ मोसानायाव गोबां रोखोमनि जिदाइनथा रोखोमनि मोसानायखौ मोननो हायो। दा बेजों लोगोसे मोसानायाव जोंनो ओ दामग्रा आगजु नांगौ नङा होमबा दा बेफोर दामग्रा आगजु फोराबो आथिखालनि दोरोङारि बर'फोरनि मोसानायनि दामग्रा आग जुफोरजों गोरोबनायखौ जों मोननो हायो आरो नोंथां जेरै खाम, जथा, सेर ओ खाम जथा आरो सिफुं बेबायदिनो जों मोननो हायो खेरायाव बाहायनाय हिसाबै आरो आथिखालाव जोङो ओ बे बर'नि दोरोङारि मोसानायावबो बाहायनाय दामजु फोरा जाहैबाय जेरै खाम जथा सेरजा सिफुं। हारमनि बैफोरबायदि ओ दामजुजों जों मेथाइ देंखो रोजाबनानै मोसाहोनाय जायो दा बर'फोरनि मोस सानाया गाहायै जों नायनो थाङोब्ला बयजोंबो मिथिजानाय आथिखालाव बागुरुम्बा मोस सानाय दावस्रि देलाय मोसानाय, दाहाल थुंग्रि सिबनाय मोसानाय आरो ओ जों मोननो हाबावो मा मोननो होबावो जोङो बेनिफ्राय उम्म। सा गोलाव मोसा सा गोलाव मोसानाय बेफोरबायदि जों आथिखालाव ओ बर'फोरनि गेजेराव मोसानायखौ मोननो हायो ओ मोसानाय होनोबा आं बिनि गाहाय माबाखौसो ओ बुंफोरथिखौसो होग्रोनो लुुबैबाय नङा होमबा नोंथां?
औ अ।
मोसानाया मा दा मोसानाय होनोब्ला जोङो जेब्ला मानसिफोरा ओ गोसोआव रंजानानै मोनसे ओ मेंनायखौ दोनथ'नानै बा बानाय खौ दोनथ'नानै मेथाइजों गोरोबहोनानै गावखौ मोसानानै दिन्थिनाय जायो दा बेहाय मोनसे गोजोननाय मोनो जेराव नायग्रायाबो गोजोनो आरो मोसाग्रायाबो गोजोननायखौ मोननो हायो आरो दा नायग्रायाबो मेथा बेनि खोनानाय आरो बेनि मेथाइजों फाव फेसन खालामनाय दा बेखौ नुनानै गोजोननायखौ मोनो आरो। दा बेबायदिनो जोंनियावबो बेफोर गोजोननायखौ लानो थाखाय जों जायगा जायगा जों माने सम लानानै बोथोर लानानै मोसानायखौ लाखिबोबाय थादों जेरै जों गाहायै बैसागु मोसानाय नङा होमबा नोंथां औ बैसागुआव जोङो गोबां रंजायो मोनफ्रोमबो गामियावनो मोनफ्रोमबो बर' थानाय जायगाफ्रावनो जों बैसागु जेरै बैसाग दानाव मोनसे जयैनो रंजायो दा बे रंजानाया बैसागुआव रंजानाया जों नोजोर होयोबा नुनो मोनो जेब्ला जोंहा माइ गायनो बोथोर मोनसे ओ मोजां सम सम फैबाय होननानै जों साननानै लानो हायो आरो बैसाग मास हाबनाय लोगो लोगो जोंहा ओ आबाद मावनो माइ आबाद मावनो थाखाय जोंहा सम जाबाय होननानै जों ओ हा जेराव बिमा हाखौ मोनसे गोजोननायजों बरायनाय बायदि जों बुंनानै लानांगोन आरो जेराव बेखौ जोंनि बर'फोराल' फालिया गोबां जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय हारिफोराबो बे बैसागोखौ फालिनाय जायो दा बेनो बेनि गाहाय ओ फालिनायनि जाउना ओ जाहोना माने जोंहा दि मोनसे सम फैबाय दा जों आबाद मावनो हासिगोन बिनि गोहोखौ मोननो हाबाय होननानै बे बोथोरखौ जों बरायनानै मोस सायो आरो फिन बेबायदिनो दैज्लाङाव जों आबाद मावो आरो नोंथां दा ओ मोसानाया जोंहा बर'फोरनिया जोबोद माने ओ फ्राद फ्रिद मोस सानायाव जोङो गाहायै बर' आइजोफोरखौ गाननाय नुयो दख'ना दख'ना बिदन ओ नङा होमबा नोंथां दखना बिदन गाननाय जायोना आरो जानजियाव आर'नाइ खायो आरो सायाव ब्लाउस गोजा गानो बेफोरबायदिनो जोङो ओ फ्राद फ्रिदै माने ज' ज'यै मोसायो आरो हौवाफोराबो गामसा गानो खर'आव ओ आर'नाइ खायो गोदोनायाव आर'न लायो आर'नाइ गस्ला लायो बेबायदिनो जोङो जेरै माने सुबिदा माने बेखौ समायहानै जों रं मेथाइ खनो मेथाइ रोजाबो मोसायो आरो नोंथां दा बर' फोरनि औ बर'फोरनि मोसानायाव जोंहा मोनसे ओ नुब्लानो ओरैबायदि एट्राकटिभ जायो आरो जेराव नों बेखौ बेबायदि ज' मोसानायाव नुहैबाथाय ओरैबायदि नों नाय गोमोखागोन माने मोदोमाव खोमोन गसंख्रांलायनाय मोनसे माबा फैयो आरो गोहो दङ बर'फोरनि मोसानायाव जेरै माबा मोसानाय जोंहा बागुरुम्बा मोसानाय नङा होमबा दावस्रि देेलाय मोसानाय बेफोराव दा बेनो मोनसे जोंनि हारिनि गोहो आथिखालावबो जों दाख्लै बावैसो गुवाहाटि नोगोरमायाव जोङो बागुरुम्बा दोहौ नङा होमबा नोंथां नोंथाङाबो दों नामा बिसोरबायदि रंजानायाव
ओ नोंथां आङो थांनाय जायासै बे मोसानायाव अब्लाबो मबाइलनि गेजेरजोंनो बे मोसा मोसानायखौ नुनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो गोजांस्रियाव मोनलायदों मानो होनना बुङोब्ला
उम
बेयाव एसेबां मानि लाइमोनफोरखौ मोसानाय नुनानै गोसोआ गोजोननाय मोन्दों आरो बेसोरजोंनो रंजानाय मोन्दों आरो ओ बिदिनो बर' हारिनि मोसानाय औ गासैबो मोजां मोनजोबो आरो औ
नंगौ दा बेयो जोंनि भारतनि गाहाय मन्थ्रियो जोंहा बे नुजोब फैनो हादों बेजों लोगोसे जों आथिखालनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुहुम नाङैनो बिनि ओ जोंनि मोसानायखौ दिन्थि खिनो हादों होननानै जों बुंनानै लानो हायो आरो मानो होनोबा जेराव बिनि मोसानायनि सायाव जों सरसा खालामनायखौ मोननो हादों नङा हबा नोंथां दा बेबायदिनो बरफ फोरनि मोसानाया गोदो गोदायनि फ्रायनो सोलिबोगासिनो जेरै आलासि बरायनायाव मोसानाय जायो बागुरुमबा मोसायो दाहाल थुंग्रि सिबनाय मोसानाय जायो आरो हारिनि माखासे ओ जेब्ला मा होनो ओ मोजां खामानि जायो बेफोरबायदि खामानियावबो जोङो बेफोरबायदि मोसानायखौ माने मोसाहोनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ दा नोंथां आं नोंनाव मोननैसो सोंथि खालामबावनि नङा होमबा आं गोबां फोरमायबाय खोन्थाबाय नोंथांनो दा बेफोरबायदि मोसानायखौ बर'फोरनि गेजेराव फोथांनानै‌ दोनोब्ला जों मा मा राहा लायोब्ला जों इयुन समावबो बेबायदि मोसानायखौ मोनबाय था थानो हागोन बेनि बागै सुंद'यै फोरमायनो हागोन नोंथाङा
औ औ हागोन नोंथां जोङो बेफोरबायदि मोसानायखौ थांनानै लाखिनोबाथाय जोंथ' दा सिख्ला देरखाबाय बा लाइमोन जाखाबाय अब्लाबो जोंनि उन्दै उन्दै गथ' फिसा बा फरायसाफोर खौबो जोङो बैसागो मोसानाय बा बिदिनो माबा मोनसे मिथिं दाव थिं बेबायाददि मोजां खामानिफोराव मोसानायफोराव जों बिसोरखौबो लाफानांगोन बा बिसोरखौबो फोरोंनो फोरोंनानै गालांनांगोन आरो अब्लासो बिसोरबो देरनानै बा सिख्ला जानानै बिसोरबो बेबादि मोसानायफोरखौ रोंगोन आ मन्थिगोन अब्लासो जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय बिसोरो रों-रोंगोन आरो बिदिनो बेनि उनाव बे रोंगोन बेनि उनाव बे स सोलोंफिनगोन बिदियैनो जोङो जोंनि मोसानायखौ लाखिनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि बर' हारिनि दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौबो जोङो जोथोनै लाख खिनांगोन ओ बे दामग्रा देग्रा आज-आगजुजोंसो जोङो थां बेखौ जोङो जोबोद मोजाङै जोथोन लानांगोन ओ बेफोरनि अनगायै बे जोंहा रंजानो होनो हाया ओ जोंहा ओ बेफोर आगजुआनो जोंनि थाखाय गोनांथार जेरै जोङो आबै आबौमोननिफ्रायनो बे दामग्रा देग्रा आगजुखौ मोनदोंमोन बा गोदोनिफ्रायनो बे आगजुखौ लाखिबोदोंमोन जों थानायसिम आरो उनावबो बिदिनो लाखिनांगौ होननानै आं सानो आरो
नोंगौ थारै
औ नोंथां जों रायज्लायनाय समा जाबोबाय ओ नोंथाङा आंनो मोसानायनि सोमोन्दै जोबोर मोजाङैनो बा गुवारैनो फोरमायबाय। नोंथांनिसिम आंनिफ्राय साबायखर बावहरनाय जाबाय आरो नोंथां।
औ नोंथां बरायबाय। आरो आंनिफ्रायबो नोंथाङा बे खिनि समखौ होनो हानायनि थाखाय बा होनायनि थाखाय ओ गोजोननायखौ जासिहनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां गोजोन्थों।
गोजोन्थों।